खोनादोंना नोंथां औ खोनादों नोंथां औ खोनादों। औ मा खालामदों नोंथाङा दा?
ओ आङो दा ओरैनो दोङो नोंथां।
औ ओ नोंथांजों आङो नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि बैसागु फोरबोखौ ओ फालिनाय जायो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा? नोंथाङा एसे सम दोङोब्ला।
औ औ औ हागोन नोंथां आङो दा ओरैनो दंखायो नोंथां। ओ नोंथाङा सोंनाय हिसाबै आङो जोंनि हालामावहाय माबोरैहाय बैसागु फोरबोखौ फालियो बेनि बागै नोंथांनो आङो फंनैसो रावाव फोरमायना होनोसै नामा नोंथां।
औ औ नोंथां।
औ ओ जोंनि हालामावहाय बैसागु खौ मारैहाय ओ खुङो बा खालामो होनोबाथाय ओ जोङो ओ बैस सागो दान सफैयोबोला जोंना बैसागो दानाहाय एप्रिल एप्रिल दाननि ओ जिबा कालारनिफ्राय जागायो नङा होनोबा नोंथां ओ बैसागुआनो जादों जोंनि ओ गोदान गोदान बोसोर जायखौ जों बर'फोरा ओ बरायो ओ थिग बेबायदिनो जोंना बैसागोआ बैसाग दाननि ओ से खालारनिफ्राय जागायो बिदिनो जोङो सैथ थ्र दाननि जोबथा खालार खालिनिफ्राय जोङो मोसौ बैसागु फालिनाय जायो आरोना नोंथां। औ बे मोसौ बैसागुहाय जोङो बोरैहाय फालियो होनोब्ला जोङो गिबियावनो फुङावहाय सिखारनानै मोसौफोरखौ ओ थुखैस्रां लोबस्रां खालामनानै ओ बेनोहाय जोङो ओ औवानि थेगल जिर नानै बेयाव लाव दिग्लिलिथि थाराय बा हाल दै फान्थाव बायदिसिना नि जोङो माला सुनानै मोसौनो गानहोयो बा बिदिनो जोङो न'नि उ खुम मोसौ गलि बा ख्रि बिदियावबो जोङो थेबना दोननायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां ओ बेनि उनावहाय जोङो मोसौनि गं बा आसुगुरावहाय बेबायदिनो जानाय थावखौ फोननानै होयो आरो ना नोंथां। ओ बेनि उनावहाय जोङो गनफोरखौ जमा खाथुमनानैहाय ओ न'नि ओ थौनि बा सारायनि हांगारखौ हख'नानै थाव फोननानै बेयाव फो था फोथा सिन बोहोनाय जायो आरोना नोंथां। ओ नोंथांनो आङो फोरमायना दे बे फोथा फोथा सिनखौहाय जोङो बर'समाजआवहाय मा फो थायनानै फोनो होनना बुङोब्ला ओ जोंना गोदो गोदायथ' ओ मोसौफोराखौ हाग्रा बंग्रा बा जोंनि जाहार बारिफोराव सो होयोमोन नालाय नोंथां। औ बैफोरावहाय बैफोराव हैयोब्ला जेब्ला बैफोरावथ' गोबां रोखोमनि बेदर जाग्रा जिनिस थायो। जेरैहाय मोसायानो जा सिंहआनो बा जा बायदि सियालानो जा बायदि रोखोमनि जोङो इयाव जुनार नुयो । जायनि जाहनाव जोङो बेबायदि मोसौनाव गोसोम गोसोम दागो होयोब्लालायनो बेसोर बिसोरो गिनानै खारो आरोना गावसोरजों गावसोरनि साइ गावसोर जाग्रा होननानै गिनानै खारोनो बेनि थाखायनो जोंनि बर'फोरा फोथायनानै बेखौ फोनोमोन आर ना नोंथां बेबायदिनो फोननानै जाय जोङो मोसौखौ दुब्लियाव होलाङोब्ला ओ जोंनिया बर'नि दोरोङारि मेथाइ दङ जे लाव फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै हानज हानजा जा बिमानि खिथेर बिफानि खिथेर नोंसोर जागोन हालुवा गेदेर होननानै जोंनि ओ बर' सुबुंफोराहाय बेबायदि सल' खनानै मोसौखौ खुथि बिलाइ बा थाराय बिलाइजों बुज्राव बुज्राव दुब्लि फारसे होलांनायखौ जों नुनो मोनो। बेनो आरोना नोंथां ओ बेनि अखानायैहाय जोंङो फै ज थुगै लुबै फुजा फाथा लखांनानैहाय जोङो गामिनि थानसालिफोरावबो जोङो खुलुमैयो बा जोङो गामिनि गासैबोजो राय रायजो राजाफोरा ज' जानानै बेबायदिनो गोदोर गोलावफोरखौ खुलुमो उन्दैखौ मा होन ओ बा जोङो रंजायो बेनि उनाव जोङो जेब्लाना नै खालार फैगोन अब्ला जोङो गासैबोन गामिनि बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथायाइ ज' लोगो लांनानै जोंनि बर'निनो दोरोङारि दामनाय देनाय जेरै खाम सिफुं जथा सेरजा बेफोरखौ लानानै जोङो बैसागु मागिनो ओंखारलाङो आरो ना नोंथां जोंनि बेथिं
औ नंगौ नोंथां नंगौ
थांनानै जोङो जेब्ला बेबायदिनो स्नि दिन मागियो नालाय जोंनियाव बेयाव जोङो बैसागु समावहाय जेबो जोंनि बेथिंजाय एक्स' एकथा मैगं थाइगं जेरै गोखा गोखै बे बायदिसिना मैगंखौबो जोङो खांना जानायखौ नुनो मोनो आरो ना नोंथां ओ बेबायदिनो जोंनि बेथिं बैसागुखौ फालियो आरोना नोंथां नोंथाङाबो आंनो फंनैसो फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथांमोननिथिंबो जोंनि बर'निनो दोरोङारि बैसागुखौ माबोरैहाय खुङो एबा फालियो
औ नोंथाङा आवगायसो बुंलांनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बैसागु फोरबोखौ बे बिदिनो फालिनाय जायो आरो नोंथां बायदि नों बुंलांनाय बायदि गिबियावनो जोङो सैथोन दानि ओ जोब्था दिना खालि मोसौ औ थुखैनो आ औ। जेरै ओ हा फुख्रि एबा दैमाफोराव जोङो मोसौखौ थुखैहैनाय जायो जेरै नों नोंथाङा आवगायसो बुंलांनाय बायदि जोंनो मोसौ थुखैनो थाखाय नांगोन जोंनो दिग्लिगु बिदि थाराय हालदै बिनि उनाव आरो लाव बिनि उनाव पानि लाव बिनि उनाव फान्थाव बेफोरखौ जोङो फिसा फिसा हानानै आरुंआव जोङो ओ माला सुनानै लानाय जायो आरो नोंथां। बेनि उनाव जोङो मोसौ थुखैनायाव बेफोरखौ सारनानै ओम ओ नोंथाङा जि आवगाय बुंलांनाय बायदि जोङोजों ओ मोसौखौ बुज्राव बुज्राव ओ थुखैनाय जायो आरो नोंथां आरो बिनि उनाव बिनि फागा गोजामखौ जोङो दिग्लि गुटि बेराय खाराय बेफोरजोंनो जोङो थुखैखांनायनि उनाव औ बोराय फागाखौ जोङो दैमा फुख्रियाव ओ थुनानै गारबोयो आरो बिनि उनाव बिनो फागा गोदान होननानै जोङो मोसौखौ नोंथाङा बुंनाय बायदियै उदाङै गांसो जानो थाखाय ह हगारना होयो आरो नोंथां बे खालार खालि औ। औ बिनि उनाव जेरै नोंथाङा आवगायसो बुंलांनाय बायदि जोंनियावबो साराय खिथुनि हांगारखौ हल'नानै जों थाव गुबै लगायनानै जोङो मोसौनो फोथा फोननानै होनाय जायो। गोथां गोसोम हामग्रा बेफोर जाया औ बिनि उनाव नोंथाङा बुंनाय बायदि ओ बैसागुनि से औ से खालार खालि मानसिनि ओ फोरबो बे फोरबोखौ जोङो ओ जेरै नोंथाङा आवगायसो बुंलांनाय बादि ओ थानसालि फोराव जोङो फुजा होयो आरो ओ गोदोरखौ सनमान खालामो जोङो ओ जेनेबा बिनि उनाव जोङो औ बिनि उनाव जोङो न'खर न'खर बैसागु मागि हैैयो आरो मोसानानै जेरै जायनिबा न'खराव जोङो मोसाहैगोन बे औ बे न'खरनि सुबुंफोरा जोंनो अननानै रां एसे माइरं एसे जा हायो जों ङो ओ हरनायखौ जोंङो नाजावनानै लायो आरो नोंथां बेनि ओ बैसागु फोरबोआव जोंनि बर'नि दख'ना थावसि रेग रेगां आगरनि फास्रा गस्ला गोथजा हौवा फोराबो आर'नायनि गामसा गाननानै ओ गोदोनायाव आर'नाइ लाना नै बिदिनो जोङो बैसागु फोरबोखौ रंजायो आरो गाजा गोमजा खाम, सिफुं, जथा, सेरजा, गंगोनना, जाबस्रिं, थरखा बेफोरखौ लानानै जोङो बैसागुखौ रंजाहैयो आरो न'खर न' थांनानै बिनि उनाव जोङो मोनसे जोंनिनो औ औ बिनि उनाव जोंनि मोनसे फोरबोखौबो जोङो जोंनि बर'निनो मोनसे फोरबो हिसाबै जोङो फालिनाय जायो बेयाव जोङो बावखुंग्रि हाजो गाखोनो थाङो। बैसागुआव जेरै जोङो बेयावबो खाम, सिफुं, जथा, सेरजा बेफोरखौ लानानै बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय ज' ज' जोङो बावखुंग्रि हाजोखौ गाखो होयो जाहाथे बेयाव गोदोनि सुबुंफोरा बुंलांदोंमोन जि औ बावखुंग्रि हाजोखौ जोङो गाखोहैयोब्लालायनो जोंनि साननाय हनाय जाफुङो बिनिखायनो जोंङो खुंग्रि हाजोआव जों गाखोहैयो आरो औ बेयावबो जों मे रला जोंनि बर'फोरनि जानाय दोरोङारि ओंख्रै जोंनि बर' आइजोफोरा गाव गावनि आखाइजोंनो बानायनाय बेफोरखौ जों मोनजायो। आरो इन्दि जिनि दानाय दख'ना थावसि बर' आइजोफोरा गावनि आखाइजोंनो समायना रमायना दानाय लुनाय बेयाव जोङो ओ फालांगि खालामफैनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां आरो नोंथाङा जेरै बुंनाय बायदि औ बैसागुनि जोबथा खालार खालि जोङो जायनि नखराव मोसा नानै एसे एनै ओ रां मोनदोंमोन बेखौ जोङो ओ बैसागुनि जोबथा खालि लावखार ओंखाम जों जानाय जायो आरो जेरै जों दुब्लि फोथार दैमाफोर बेफोराव जानाय जायो आरो नोंथां बिनि उनाव जोङो नोंथाङा बुंनाय बायदि औ बैसागोनि जोबथा खालार खालि जोङो ओ एकस' एकथा बिदिनो जोङो गोखा गोखै जायो फुंखाफोरखौ जोंनि हाग्रा बंग्रायाव मोननाय दिंखिया मैगंफोरखौ जोङो नागिरनानै जौसे ओ से जोङो ओ गोखा- गोखै जानाय जायो आरो जाहा ते जोंनि देहानि बेमार आजार जारा खारो होननायलाय गोदोनि सुबुंफोरा जों दासिमबो बेखौ ओ मानिबो गासिनो आरो जों नुनो मोनो बेखौबो जोङो बैसागु औ बैसागुनि जोब था खालार खालि जोङो नागिर-नागिर हाजोआव जों नागिरनानै बेखौ जानाय नुनो मोनो आरो नोंथां दासो सिमबो जोङो बेखौ मानिबोगासिनो आरो नोंथां औ।
औ नंगौ।
बैसागु औ बैसागुआथ' जोंनि बर'फोरनिनो मोनसे रंजानाय रं जालि फोरबो आरो जों बर'फोरा बैसागु होनब्लाथाय गोसोफोर जा फुरा मोजां खुसिनि दिन आरो जोंनि।
औ नंगौ।
औ बेजों लोगोसे ओ जोङो मिथिंगा फोराबो जेरै बैसागुफोराव सोम -खोर मिथिंगा फोराबो गोजोननाय मोनो जे -थु बिफांनि बिलाइ फोरा औ खिलि जानो हाग्रा -बंग्राफोरा सोमखोर सोमखोर महर लायो आरो नोंथां बिनि उनाव अखाफोराबो बो हानानै गांसो गोरलै -गोरलै ओंखारो आरो जोंनि जेरै मो -सौ बेफोरबो ओ गोदान गांसो गोरलै मोनजायो आरो आरो जेनेबा बै ओ दैज दैज्लां बोथोरजोंबो बियो लोब्बा जाफायो आरो नोंथां। मानोना बैसागु जोब खांनानैनो जोङो माइ गायनायखौ जोङो जागायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथांमोननि ओनसोलावबो जानांगौ बेफोरबायदिनो बैसागु फोरबोखौ ओ खुङो नोंथां आरो बिनि उनाव औ। बिनि उनाव जोङो बैसागु फोरबोखौ आरो फांसन बेफोरखौबो दा-दानि जुगाव फालिनायखौ नुनो मोनसै आरो नोंथां। गोदोनि जुगावथ' फांसनखौ बारा खुंनायखौ नुनो मोनामोन दानि जुगाव जोङो मोसानाय बादायलायनाय जेनेबा गेलेनाय खारनाय, बारनाय- बारनाय बेफोरखौ जोङो खुंनायखौ नुनो मोनसै आरो दानि जुगाव
औ -औ नंगौ नोंथां थारैनो सैथो।
औ। ओ नोंथां होमबा जोंनि दिनैनि बैसागु फोरबोनि बागै रायलायनाया एसेनोसै नोंथां।
औ- औ नंगौ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम आङो जोंनिनो बर' घोरोमनि माखासे बैसागु बोथोरनि मोनथि मोननाय बाथ्राफोरखौ नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोननानै आङो आंनि गोसो गोरबोनि -फ्राय नोंथांसिम गोजोननाय जासि हरबाय थाबाय नोंथां।
औ औ नोंथां गोजोन्थों नों थांनिसिमबो औ।
थायनै थागोन